आं खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां। औ दा जों मोनसे मा होनो आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजायो नोंथां
दा आयदाखौ बर'नि जाग्रा बा दोरोङारि जाग्राखौनो लानो सान सानदोंमोन थारमाने
औ नों
औ जागोन दे औ औ आरो आं गिबियाव एसे बुंना होग्रायसै नामा बर'नि जाग्रानि बागै औ- औ जों बर'नि जाग्रा होननानै बुङोबाथाय जोंना गिबियावनो ओंखाम ओंखामखौ बुंजायो नङा होमबा जों ओंखामखौनो गाससिबो बर' सुबुआनो ओंखाम जानानै थांनानै दङ। गिबियाव ओंखामानो ओ ओंखामखौ औ ओंखामखौ बोरै बानायनाय जायो होनोबाथाय ओंखामखौ माने माइरं माइरंखौ संनानै ओंखाम बानायनाय जायो नङा होमबा? बे माइरंखौ जोङो जोंनि ओनसोलावनो जेनेबा माइ आबाद मावनानै बे माइरंखौ जों मिल एबा दिंखियाव बा माबा उवालाव सौनानै माइरंखौ बान नायनाय जायो आरो नोंथां माइरंजोंनो जों ओंखामखौ बानायनाय जायो। बे माइरंनि ओंखामखो जों जेनेबा ओंखामखौ जानो थाखाय जोंनो बायदिस सिना ओंखाम ओ ओंख्रि बेदर बायदिसिना गोनांथि जायो बे औ बे ओंख्रिफोरखौबो जों जेनेबा जोंनि दोरोङारिं दङ' जेनबा ओ अनलाखा अनला ओ सबाय सामु नारजि मैथा थास' औवा मेवाइ बेफोरबायदि गोबां मैगं दोङो आरो जोंनि बर' हारियाव जेनेबा बेफोरखौ बेफोरखौबो एसे फोरमायना होनोसै नामा नोंथां जेनेबा अनलाखौ मारैहाय बानायनाय जायो
औ
ओ औ औ अनलाखौ खौ जेनेबा गिबियाव जों माइरंखौ सुनानै सोमनानै दसे माने दिंखिबा उवालाव देनानै अन गुन्दै खालामो अन गुन्दै खालामखांनायनि उनाव ओ दा जों बेदरजोंबो संजायो जेनेबा अमा ओ दाउ बेदर औवा मेवाइ बेफोर संजायो आरोना इयाव जों जुदि बेदरजों सङोबा दाउ बेदरजों जेनेबा सं-संनायखौ बुं‌ बुंनोसै आं नोंथां गिबियाव दाउखौ जों एवफ्राम थाव होनानै एवफ्रामनानै ओ संख्रि बानलु होनानै एवफ्रामखाबाय आरो जेनेबा नाखो ओ दाउ -दाउ बेदरखौ बिनि उनाव दै होनानै बे अन गुन्दैखौ ओ उनावहाय जेनेबा एसे गोदौनायाव अन गुन्दैखौ होनानै दसे गोदौ होनानै जेनेबा ओ खारैबो संजायो नालाय उनावहाय दसे खारै होन नानै खोबाब खोबना दोननानो दसे उनाव ओंख्रिया अनलाया मोनो आरो इदिनो अनला खारै ओंख्रिया जायो ओ ओनिफाय नारजै नारजिखौबो जों-जों आबाद मावनानै जोङो मोननाय जायो जेनेबा नारजि नारजिखौथ' जों गिबियाव नारजि बानायनो थाखाय जोंनो फाथो बिथ ओ फाथो बिलाइ नांग्रोगोन नोंथां बे फाथो बिलाइखौ जों न'आवनो आब बाद मावनानै जेनेबा फाथो बिलाइखौ जों गिबियाव खानानै ओ सानदुङाव फोरानग्रोनांगौ नोंथां बे सान्दुंआव फोराननानै ओ बे गोरान जायोब्ला बे नारजि जाबाय आरो जेनबा बे नारजि खौ जोङो मारैहाय संनाय जायो ओ गिबियाव जों जुदि नारजि संनांगौब्ला ओ नारजिखौ खारै ओ इसे दै होनानै नारजि गोरानखो इसे ओ माबानांगौ आरो जेनबा संग्रोनां गौ इसे रब होग्रोनानै लाग्रोनांगौ औ बिदिनो बि दसे गोबाव रबखांनायनि उनाव जों ओ अमा बेदरफोरजों सङोब्ला अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै बेयाव संख्रै बानलु होखाना लानानै थाव रं ओ संख्रै बानलु होना लानानै ओ बे ना एव ओ बेदर एवफ्रामनाया मोनोब्ला उनावहाय बे नारजि-नारजि ओ रुना लानाय एबा माबाना लानायखौ उनाव ल'ल होनांगौ आरो दै होनानै बेनि उनाव दसे गोबावस सङोब्लाथाय खारै नारजिबाथ' खारै नांगौ जायो नङा होनबा बर'नो रैखौ इसे होनानै उनाव बेबो बिदिनो दसे गोबाव दोननायनि उनावनो मोननाय जायो नार जि ओंख्रि जाबाय आरो जेनबा बा अनला खारै अ - अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि होनबाथाय जों बर'जों जोबोर सोमोन्दो गोनां दोरोङारि मोनसे ओंख्रि अनला आरो नारजिया अ अ अनदला‌ खारिया जोंनि बर'नि हाबा हाबायाव जेनबा बाहायजानाय मोनसे ओंख्रि आरो जेनेबा ना नोंथां औ । जोंनिया जेनेबा बर'आ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जों नुनो मोनदों बर' गामि गामिफोराव माने ओ हाबा हाबा जानायाव थारमाने जोंनिया मोनसे हाथा खुरनाय होननाय नेमखान्थि दङ । बे नेमखान्थियाव जोङो ओ खैना गोदानखौ ओ अ अन गुन्दै बेखौनो देहोनानै ओ बे खैना गोदानखौनो अनला अनदला खारिखौ दाउ दाउजों संहोनानै दाउनि आथिंखौ एसे ओ गोलाव गोलाव जेनेबा गोदाया लासिनो गोलाव गोलावबो लाखिनानै ओ अदला खारिखौ संहोनानै ओ हौवा गोदान हौवा गोदानजों लोगोसे औ मा होनो बेखौ हौवा जों थाफानाय मिटा ना मानो बे औ बरथारा औ । अ अ बेजों ओमफ्राय आरो बे खैना गोदाना बिसोर बिसोर सानैजों लोगोसे आरो साइ ओ लोगोसे आरो साइडआव लोगोफोर फोर जहोनानै जा जाफाग्रा जेनेबा बेफोरखौ जहोनानै बे अनला खारै संनायखौ ओ खैना गोदाना निजेनो खु-खुलुमनानै मान खालामनानै ओ राननानै हौवा गोदानजों लोगोसे बेयाव जफानाय गासै मानसिफोरनो राननानै होनायखौ जों नुनो मोनो । बे समाव जों दाउ आथिं गोलाव गोलाव जे लाखियो होनदोंमोन अनला अनला खारियाव होनाय बेखौ बेयाव गामिनि बे लोगोफोरा सिख'नानै लाना खारनाय बर थरानिफ्राय बेबायदि नेमखान्थिखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेनेबा अनला खारै बे हाथा खुरनाय नेमाव नोंथां । आरो औ नारजि ओंख ख्रै संनाय ओ नारजि ओंख्रिखौबो जों बर'नि ओ सारादुआव गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनायखौ नुदों आरो नोंथां जेनेबा सारादु खुंनायाव नार्जि ओंख्रिजों ओ नारजिजों ओ अमा अमा बान्दार अब्बा अमा बेदरफोरखौ होनानै ओ सारादुआव राननानै जाहो ओ संनानै जाहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां । दा नोंथाङाबो आरो बर'नि ओ लोंङ जाग्रा होनना बुंबाथाय जोंनाव लोंनायबो फैयो नोंथां ।
औ आंबो नोंथांनिसिम बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ओ फोरमायना होनोसै नामा इसे ।
औ नोंथां फोरमाय जागोन दे नोंथां औ औ ।
बुंलांनाय बायदिनो नंगौ ओ जोंनि बर' हारिनि ओ गुबै ओ बर'नि ओ जाग्रा ओंख्रि होनोब्ला बिसोरनो नोंथां ओ नारजि अमा ओ सबाय सबाय साम' ओ सबाय दाउ ओ अनला मेवाइ नाफाम ओ मानथि गालदाब खुमब्रा हांसो ओ मैथा ना अमा ओ लाफा नाथुर ओ बिसोरनो बर'नि ओ ओ जाग्रा ओंख्रिफोर आरो‌ नों थां ओ बर'आ जानो गोथाव मोनग्रा ओंख्रिफोर ओ नोंथां बेनि अनग गायैबो बर' हारिया हाग्रा जायगायाव थानो मोजां मोनग्रा हिसाबै
औ ।
हाग्रानि ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो ओ हाग्रानि ओंख्रिफोर ओ निमादाव जोङो मोननो हायो जेरै जोग्लावरि मानिमुनि ओ बुरि थुन थिनि थाराय, सिब्रु, दिंखिया आ बारसिखो खार' खान्दाय खार' खानदाय बिबार उसुमै ओ नोरसिं नेरसिंखौ नोंथाङा मिथियोना बेखौ मैसो बेदरजोंबो जाजायो। आरो एन्जर बेदरजों जाजायो एम्बु बेदरजों जाजायो। ओ थास' बिबार ओ थास' बिबाराथ' गासिबो जाजाजोबो नों थां ओ बिनिया ओ ओ रोदानिफ्राय लानानै ओ रोदा थास' आइथिं होनो रोदाखौ ओ थास' आइ थिंखौ ज थास' आथिंनिफ्राय लानानै बिनि बिथनिफ्राय लानानै। आ बिनि बिबार ओ गासिबो थास'आ थाजाजोबो आरो। ओ बिनि बेलायाव नोंथां आङो बर'नि ओ दोरोङारि जा ग्रा नाफाम नाफामनि सायाव नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो नोंथांनो ओ आङो खिन्थानो सानबाय नोंथां। ओ ओ ना पामखौ जोङो ओ दैज्लां समाव बांसिन बानायनाय जायो नोंथां। ओ मानोना दैज्लां समाव ओ दैया गिदिर जानानै ओ दुब्लिफोराव ओ जोंनि बिमा बिफाफ्रा ओ ना सानानै नाफोरखौ बांसिन मोननाय जायो। ओ नाखौ नोंथां ओ नाफामखौ बानायनो थाखाय ओ जोङो ना फिसाखौनो बांसिन बानायनाय जायो नोंथां। ओ नाखौ जोङो ओ दुब्लिफ्राव ओ सानानै लाबोनानै ओ जोङो दा सान्दुङाव फोरानग्रोना लागोरो नोंथां। ओ सान्दुंआव फोराननानै ओ जेब्ला नाया ओ रानो ओ अब्ला जोङो ओ नाखौ ओ थास' बिसंजों ओ जोङो उवालदआव ओ गोदोनि समावथ' उवालदानो बांसि मोन नालाय ओ उवालदजोंसो जोङो देयो देयोमोन नालाय ओ बेनि थाखायनो उवालाव जोङो देनानै ओ बा जोङो दानि आथिखाल मुगायाव ओ रेडार होननाय मेसिन दंना? ओ बेयाव जोङो थास'जों आरो नाजों उनग्लिनानै जोङो लानो हायो। ओ जोङोबो बे खौ उनग्लिनानै लाखांनायनि उनाव बा जोङो उवालाव दैेखांनानै लानायनि उनाव ओ जोङो ओ जोङो हासुङाव ओ हासुंखौ जोङो हात मोनसेसो ओ हासुंखौ जों हास'नानै लानानै ओ बेयाव जोङो सोनो हायो। बा जोङो ओ बेनि अनगायैबो ओ जोङो भयेमफ्राव आ जोङो सोनानै दोननो हायो। ओ बयामाव सोनानै दोननानै ओ आरो हासुङाव सोहाबनानै दोननानै जोङो नाफामखौ बा द' मासनि उनाव जोङो जाजानाय जायो नोंथां ओ गिबियै ओ बर'फोरखौ नाफाम जानायनि जाहोनाव जानायनि थाखायनो ओ माखासे जोंनि गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जोङो ओ गेसाव जा ग्रा नाफाम जाग्रा हारि होननानैबो मिथि मिथिबो दों मिथिबोजादों नोंथां।
औ।
ओ नाफामा जेरै ओ मोनामोना नोंथां । ओ गेसावनो ओ बिनि थाखायनो ओ जोङो गुबुन हारिफोरजों ओ गेसाव जाग्रा ओ ओ गेसाव जाग्रा हारिनानै जोङो बुंजाबोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ बिनि अनगायैबो बर'फोरा माखासे ओ गोबां रोखोमनि ओ जाग्रा जाबावो
जाबावो
आरो आङो माखासे जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रि ओ ओ मैथा ना बिनि सायावबो सावरायजायोमोन नाथाय जोंङो दा ओ सम खोन्दोआबो जासिगोन नोंथां। ओ ना रायज्लायबावनो नोंथां?
नोंथां बै जों औ ओ ओ लों जाग्रा बुङोबाथाय ना लोंनायबो फैयो जोंनो जेनेबा जौ सेर टेब बेफोरखौबो जों बर'फ्रा बाहायो नोंथां औ लोंनाय औ औ जौ सेरेबखौथ' जों बर'फ्रा जों न'आवनो बा-बानायनाय जायो ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नोंथां होननाय बायदि नि जौखौबो जोङो ओ जौखौ जोङो गिसि मोनो आरो गोरान मोनो नोंथां ओ नोंगौ जोङो नोंथां ओ जौखौ जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो । ओ आरो जोङो ओ जौआव ओ सेवैनि थाखाय जोनि एमाव बाहायनाय जायो नोंथां।
औ औ आरो सेवो आरो फेनायनि थाखाय जों दा निसा नांनायनि थाखाय देनाय औ औ बे मावख'बाय औ जोबनाय फेनांगोनना नों सेखाबाथाय आरो जुमाय जानो नामा औ समाबो दा जोंना जाबाय नोंथां औ जोंथ' सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां ।
औ नंगौ नंगौ थां।
दे दे बिदिब्ला ना
औ नंगौ नोंथां दे।
औ